औ
औ खुलुमबाय नोंथां
औ खुलुमबाय
नोंथाङा बोरै दं?
मोजाङानो
औ बिदिबा आं नोंथां बैसागुनि मोनसे आयदानि बागै सावरायनो सानदोंमोन आरो नोंथांजों सावरायनो हागोन ना?
औ हागोन
औ जेरै जोङो बैसाग बिदिबा जागायनोसै जों बैसागु बैसागुखौथ' जों जेरै मोननै बाहागोआव राननाय जायो आरो ना नोंथां जेरै मोसौ बैसागु आरो मानसि सि बैसागु
बिदिनो जोङो सैथो सैथो दाननि लास ओ सैथो दाननि लास्आव जों माने मोसौ बैसागुखौ बाहायनाय मोसौखौ थुखैनाय जायो आरो। नोंदां बिदिनो जों मोसौ मोसौ थुखैनायनि थाखाय जाथिनि जगार नांगौ। बे जगरखौ माने जोङो। सानसे आगो गोलावनो नागिरखाना दोननाय जायो आरोना नों दा जेरैाव पानिलाव पानिलाव फानथाव गोथाव हालदै दिग्लिलिथि थाराय बिदि बायदि बायदिखौ माने जोङो सानसे आगोल नागिरना दोननाय जायो बिनि ओ बिनि अखानायै फुङावनो जों माने मोसौखौ थुखैनाय जायो आरोना नोंथां
औ नंगौ।
औवाजों बानायनाय आरंजों माने जों बिदिनो मोनसे मोनसे बेफोरखौनो जाखिनि मैगं बेखौ सुनानै जोङो माला खालामनाय जायो मालाखौ माने बिदिनो जोङो। बिदिनो जों न' न' आलायना दोननाय जायो आरो मोसौखौ जोङो ओ दैमा एबा दंग'फोराव जोङो थुखैनाय जायो आरो थुखैखांनायनि उनाव जाखिनि बे साराय सारायनि हांगारखौ हल'नानै थाव गोथां एसे फोननानै माने बिनि मोदोमाव फोनना होनाय जायो आरोना नोंथां। औ। नोंथाङा फोरमायनो हागोन नोंसोरनि जा माबोरै जोंहा मोसौ थुखैयो बेखौ फोरमायदो नोंथां।
औ हागोन मोसौनि बैसागु होनबा। थ' जोङो सैथ्र' दानि जोबथा खालारावनो फालिनाय जायो।
औ।
मानसिनि बैसागोनि सिगां मोसौनि बैसागोखौबो फालिनाय जायो।
औ।
मोसौनि बैसागो फालिनो थाखाय जोंनो हाग्रायाव मोननाय माखासे बिफां लाइफां नांगौ आरो न'नि मैगं थाइगं बेफोरखौ नांगौ आरो। हाग्रानि मोननाय होनोब्ला जोङो दैमा जिं जिं थाग्रा माखासे लाइफां बेफोरखौ बुंनो हायो। आरो न थाग्रा होनबाथाय जोङो लावारि दिग्लि लिथि बेफोरखौ बुंनो हायो आरो। बेफोरखौ जों जेब्ला सै थो दानि जोबथा खालार जायो बेनि सानसे सिगांनो थियारि खालामना लाखानांगौ आरो। मानो होनोब्ला जेब्ला मोसौ थुखैखालि थुखैगोन बे खालि जोङो थियारि खालामनो मोना होननाय गोदोनि बेफ्रायनो मोनसे सोलिबोनाय नेमखान्थि दङ। बिनि थाखायनो जोङो सैथ्र' दाननि जोबथा खालार जानायनि सिगांनो थियारि खालामना लाखानांगौ आरो जेब्ला मोसौ थुखैनाय दिना फैयो। हैइदिनखालि जोङो। बे सिगाङावनो खांना लानाय मैगं थाइगं आरो बिफां लाइफां बेफोरखौ नांगौ हिसाबै मोनफा मोनफा माला सुना लायो आरो
औ नंगौ नोंथां।
आरो माखासे माला सुनायनि अनगायैबो मोसौनि बैसागोआवथ' जों मोसौखौ दैमा दैसा हाखर हाला बेफोराव थुखैनो लाङो नालाय। बेफोराव जोङो माखासे गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय खुगा मेथाइ बेफोरखौ जों रोजाब रोजाब मा होनो मोसौनाव जि सिगाङावनो हाना लाखानाय मैगं थाइगं बिलाइ बेफोरजों सारै सारै दैमासिम एबा हाखर हालासिम लांनायखौ दाबो नुनो मोनो आरो जोंनिखै नोंथां
औ नंगौ नोंथां
आरो बिनि अनगायैबो न'आवनो मोसौखौ मा होनो जेब्ला मोसौखौ गोदोनि दिनाव नागारोमोन नालाय हाग्रानिफ्राय फैनाय मोसा लख्रा बेफोरो जानो हाया होननानै गोदोनि नेमखान्थि बायदियै आथिखालावबो जोंनिखै थौ नङाबा जायखिजाया ननि बाहायग्रा साराय आरिनिफ्राय हांगार एर'नना लानानै थालिर बिलाइयाव थाव गुबैजों लगायना लानानै मोसौनाव गाब फोननाय नुनो मोनो आरो
औ नंगौ नोंथां
बिदिनो मोसौनि बैसागुखौ जों जोंनि ओनसोलखै बेखिनियावनो फोजोबो नोंथां
औ नोंथां
दा नोंथाङा नोंथांनि ओनसोलनि बागै फोरमायफिनदो
औ बिदिनो मोसौ थुखैनायनि अखानायै आरो जा जोंनि बैसागु मानसि बैसागु होनना बुंनाय जायो आरो बे मानसि बैसागुखालि जोङो नख नखर नखर गासिबो पुजा होनाय जायो आरो ना नोंथां
औ
औ बिदिनो फुजा होनायनि उनाव खा एखालि माने बिदिनो गोदो उनदैया गोदोरखौ खुलुमो आरो गोदोरा उनदैखौ बोर होयो आरोना नोंथां
बिदिनो नखर नखर फुजा होनायनि उनाव बिनि अखानायै आरो जोङो मोसानो ओंखारो आरो जेरै जोंनि बर'नि ट्रेडिसनेल दख'ना गाननानै बिदिनो दख'ना बिदन फालि गोजा आर'नाइ गो थां बिदिनो बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला गथ' गथ' गथाय गासैबो ज' जयै खाम सिफुं सेरजा जथा लानानै बिदिनो जोङो गुबुन गुबुन गामि गामि नखर नखर हाबनानै मागिहैैयो आरोना नोंथां बिदिनो ओ गोदोनि दिनाव बो बिदिनो खाम सिफुं सेरजा जथा था लानानै मोसायोमोन नाथाय दानि जुगाव एसे सोलायनाय नुनो मोनदों आरोना नोंथां
औ
दानि जुगाव बक्स एबा एडिय फोरजोंबो मोसानायखौ आं नुनो मोनदों आरोना नोंथां नोंथांमोननिजा बोरै मो सायो बेखौ एसे फोरमायहरदो नोंथाङा
नोंथांमोननि ओनसोलनि बाग ओनसोलनि बादिनो जेब्ला बैसाग दाननि से खालार जागोन ना अब्ला गामि गामि गंफ्रोमबो न'खरावनो न'खराव जि बाथौ दंना बेयाव आलारि बाथि सावग्रोनाय जायो
औ औ
आलारि बाथ थि सावो होनबाथ' जों बयबो मोनथिखागौ न'खरखौ जाय बेङो न'खरनि जाय बिगोमा बेफोरनो सावग्रोनाय जायो आरो आरो बेबायदिनो जेब्ला आरोर आलारि बाथि सावखाङो बेनि उनाव न'खरनि बयबो गाव गाबागाव गेदे देर उन्दै सनमान नालायो उन्दैया गेदेरखौ खुलुमो आरो गेदेरा उन्दैनोबो बोर होयो बेफोरखौ नुनो मोनो आरो आरो बिदिनो जेब्ला से खालारा थाङो अब्ला नैथि जेब्ला नै खालार जागोन ना अब्लानिफ्रायसो जोंनिखोय मोसानाय आरिनाय गामि गामि हाबनाय बेफोरखौ नुनो मोनो
औ नंगौ नोंथां
मोसानाय आरिनाय होनोब्लाथ' जोंनिखै बर'निनो गानग्रा हिसाबै दख'ना गोमो आरो बिदिनो आर'नाइ हौवाफोरा गामसा बिदि गाननायखौ नुनो मोनो आरो बैसागो हिसाब बै दख'ना बिदननि अनगायैबो फारसा गोजा ब्लाउस गोजा बेफोरखौ गान्नाय नुनो मोनो आरो
औ नंगौ नोंथां
आरो बिदिनो गोबां गोबाङा गोबां रोखोमनि गाननायबो नुनो मोनो एखे रोखोमनि गानाबाबो
औ
बिदिनो नै खालारनिफाय जोंनि ओनसोलखै द' खालारसिम न'खर न'खर मागिनायखौ नुनो मोनो
औ नंगौ नोंथां
गोदोनि बायदि खाम, सिफुं, जथाखौ बाहायनाय नुला जोंनि ओनसोलखै गोनोखो मुगानि माखासे दामजु बेफोरखौ बाहायनाय नुनो मोनसै आरो
औ नंगौ
दा नोंथाङा नोंथांनि ओनसोलनि बागै फोरमायफिननो हागोन नामा
औ हागोन बिदिनो जोंनिथिंबो जाखिनि माने फानसन बिदि जायो आरोना नोंथां गोदोनि जुगाव थो जोङो नुनो थाङामोन नाथाय दा गोदान मुगायाव बिदिनो जों नुनो मोनदों जेरै बेयाव गोबां गो उम बायदि बायदि बाहागो लानो हायो जेरै खारनाय बारनाय खेला बिदिनो थालिर दंफां गाखोनाय गान रोजाब उम बिदिनो गान रोजाबनाय मोसानाय बादायलायनाय बिदिनो गासैबो रंजानाय बेखौ नुनो मोन्दों आरोना जों नोंथां गोदोनि जुगाव थ' बेफोरबायदि गैयामोन नाथाय दा गोदान मुगायाव बेफोरखौ नुनो मोनदों बिदिनो आरो जा खिनि जोङो मागि मोस सानानै एबा जा जा जाखिनि जों न'खर न'खर हाबनानै मागिनानै मोननाय जाखिनि माइरं एबा फैसाखौ जों माने बिदिनो लास बैसागुनि लास्टाव माने जों बिदिनो जयै खाना जानाय जायो आरोना नोंथां।
औ
बिदिनो जों गासैबो जाखिनि मोसादों बेखिनियै जयै माने खाना जायो आरो बिदिनो जों रंजा बाजायै बैसागुखौ हगार हरो आरोना नोंथां। औ बिथांमोननि जाबोरै बिदि फांसनफोर जेनबा बिदि खुङोना खुङा नोंथाङा एसे फोरमायदों।
ओनसोलनि ओनसोलखैजानि बादिनो जोंनिखिबो खुङो नोंथां।
औ
बैसागोनि नै थाम खालारावनो खुंनाय जायो।
औ औ
बेबायदि खुंनाय समाव जोंनिखि माखासे'ओ फरायसाफोर खौ नायनानै गथ'साफोरखौ नायनानै खारनाय बारनाय खेला होनाय जायो।
औ
आरो बेनि अनगायैबो मोसानाय मुसुरनाय बेफोरखौबो बादायलायनाय होनाय जायो आरो।
औ
आरो जेब्ला जोबथा खालार जागोन ना। सनारि खुंनायनि बे दिनखालि जोंनिखाय माखासे से खनग्राबो लाबोनाय जायो। जाहाथे गामिनि रायजो राजाफोरा रंजायो बैसागोनि नामाव। बेनि थाखाय आरो।
औ
औ
बिदिबा दिनैनि आयदाखौ बेयावनो फोजोबनो हासिगोन नाम
औ हासिगोन नोंथां। नोंथां नोंथांजों रायज्लायनानै आं जाखिनि मिथियाखै बेखिनिखौ आं मिथिनानै मोनबाय नोंथां। गोजोनथों नोंथां।
औ गोजोन्थों।